हेल' हेल'
हेल'
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
मा खालामगासिनो नोंथांङालाय
औ आं दं बिदिनो जिरायना
औ नोंथाङा ओरैनो दंओब्ला फंनैसो खोथा सावरायजागोन ना
औ नोंथां
दासनि मा खालामगासिनो नोंथाङा
औ दं बिदिनो जिरायनानै
दैज्लां बोथोरनि बोथोराव दाथ' दैज्लां बोथोर नलाय माइ गायाखै नामा
औ माइ गायखांबाय
गायखांबायानो
औ
ओरै गामिफ्राव गासिबावबो जोबजोब्बाय ना
बिदिथ' जोबद्रायाखै माने दं सोरबा सोरबा न'आव गायखांबाय आरो माने
अ नोङो न'आवल' गायो ना गुबुनावबो गायो
गुबुनावबो बिदिनो सानसे साननै गायो आरो
अ हाजिरा गायोना ना बदल बिदिनो गावजों गावजों गाव गामियाव गायलायो
अ हाजिरायानो
अ नोंथांमोनहाबो हाजिरा लानानैनो गासिबो गायजोब्बाय नामा
औ औ
अ दैज्लां बोथोरावहाय नोंथांमोनहा माइल' गायो ना माइ गायनायनि अनगायै आरो गुबुन आबादफोर मावबावो नामा नोंथांमोननिखैजाय
औ जोंनाथ' माने औ बिदिनो माइल' गायो आबादखौ आरो बेनि उनाव गाव जानो थाखाय माने बिदिनो लेस्रा जिंखा मैथा मेस्था बिदि फोनानै लायो आरो
अ न'खराव जानो आन्थाल' फैयो आरोना बि दिनो बे बेफार फालांगिफोरनि थाखायहाय बुरजा बुरजा बेफोरबायदि बे आबाद मावनाय जाया नामा नोंसिनिखैजाय
ओहो जाया जोंथ' माने बिदि आबाद मावा आरो
जोंनिथिंथ' दा दैज्लां बोथोरावहाय माइबो गायदों ओरैजाय आरो गोरान बिदिनो गोजौ गोजौ बोरि बोरि हायावहाय गोबां माने दैज्लां बोथोरनि गुबुन गुबुन मैगं बेफोरबायदि आबाद मावनानैहाय गोबां रां आरजिनायखौ जों नुगासिनो आरोना नोंथांमोननि गामि खाथि फोरावबो साखाथिफ्रावबो बेफोरबायदि आबाद मावनायफोरखौहाय नोंथाङा मिथिगोना मिथिया
बिदि आबाद माने माइ गायनायखौ
नङा इदिनो जेनेबा दैज्लां बोथोरावथ' गोबां मैगं थाइगं जों आबाद मावो नालाय बेफोरबायदि मैगं थाइगं फाननानैहाय मावनानै आबाद मावनानैहाय रां खामायनानैहाय न'खर सोलिनाय बेफोर बेबायदि नोंसिनि गामि ओनसोलफ्रावहाय नोंथाङा नुदोंना नुवाखै
औ माने जोंनि गामि ओनसोलावथ' बिदि माइनि अनगा आरो जेबो आबादखौनो खालामा माने आबाद खालामग्रा जायगा गैया आरो
अ होमबा नोंथांमोननिखिजाय ओ दैया गोबां जायो खोमा आरोना?
औ दैयाबो बिदि जाया माने एसे टाउन बायदि आरो ना
अ टाउन एरिया जाहैबायना माने हा- हा खालि जायगा गैया आरोना बेफोरबायदि एक्सट्रा आ-आबाद मावनो मैगं थाइगं गायनो बेफोरबायदि एक्सट्रा जायगा गैया आरोना नों
औ ओहो गैया ओ बिदिनो माइ आबाद गायनो थाखाय आरो माने गोथाव गोथौल' दं आरो
अ
बे आबाद खालामबाथ' औ बाख्रा हासोनांगोना
ओरै जोंनिखिजाय दा गोबां ओ लांदां जायगा दङ नालाय गोबां हाखालि बोरि बेफोरबायदि दङ नालाय जोंखि जाय दा ओ बानलु गायो जिं बिदिनो बहल ओ लाव थास' बेफोरबायदि गोबां माने मैगं थाइगंनि आबाद मावनानैहाय न'खर सोलिनायखौ जोंनिखिजाय नुगासिनो दं आरो ओ गावजानो आन्थालनिल' नङा बियो दा बेफार फालांगि खालामनोबो हाथाय बाजाराव फानहैनोबो गायनाय जायो जोंखिजायना
औ
जाखांबाय नामा नोंथांमोनहा?
औ ओंखाम जाखांबाय
मा ओंख्रि मोनजाखो?
औ ओ दाथ' दैज्लांना बिदिनो ना मोनदोंमोन आरो थाइगिरजों
अ थाइगिर मोनजाबायानो आरो ना
अ थाइगिराबो गोरलै आरो
ओ
दााबायदियाव गोरलै जायो औ
औ ओ दा थाइगिरा थाइगिराबोथ' दा गोरलै नालाय गोरलै गोरलैयावनो जोंखिजायथ' गोबां फाननायखौ नुयो आरोना नों नोंथांमोना थाइगिरा न'नि ना बायनानै लाबोनाय?
ओ बायनाय माने बिदिनो बिफां दं आरो गामियाव ओ बिनिफ्रायनो लाबोदों
अ जोंनियाथ' न'निया जाथ'वाखै आरो ना माने दासो बिबार लादों आरो ओ बायनानैसो जाफैदों दाखालि जोंहा खनसे नोंथांमोननिखिजाय इदिनो गोबां ना मोनो नामा?
औ नाखौलाय मोनो बिदिनो दुब्लिफोराव ना गुरनो थाङोब्ला दाथ' आरो दैज्लां बोथोर नालाय माने ना ना फैयो औ ना सोरनिबा हाखरफोरनि ना बिदिनो दै- दैया बांद्राय जायोब्ला माने बिदिनो उजाय फैयो आरो नाफ्रा औ
अ
आरो दुब्लिफोरावबो ना मोनो गुरनो थांबा
अ जोंनिखि जाय आरो इदि गुरग्रा ना गुरग्रा जायगायानो गैया आरो ना माने नाखौनो मोनस्राया होननानै बुंजायो आरो जों खिजाय ओ नाखौ जानो नाखौ जानोबा थाइ ओम बिदिनो बाजार सेन्टारफ्राव बायनानै लाबासो मोनजायो आरो इदि ओ दुब्लि फोथाराव गुरलाबायबानो मोननाय जायगा गैथ'या आरो जोंखिजाय दा
औ जोंना दुब्लिफोरावनो मोनो माने दुब्लियानो गोथौ गोजाना
औ। होमबाथ' नोंसिनिखिजाय ना गुरनानै जानो मोजां आरो ना जायगाया।
औ औ औ।
बिदिनो खुसिया बायदिसिना साम' बेफोरबायदि मोनगोन ना मोना नोंथांमोनखिजाय।
औ मोनो बिदिबो। धन्य आरो खम जाबाय आगोलावथ' बेफोर बांद्राय मोनोमोन बिदिनो गांजे मा एनखावरि। दानिया बेफोरखौ नुनो मोनला औ मासे बा मानै बिदि मोनो।
औ। जोंखिसायबो गोदो एसे सिगाङावहाय दुब्लि बारियावनो गांजेमाफोरखौलाय मोनोमोन आरो ना मोननाय आरो। आ दा। दाथ' माने एम्फौ मासेबो नुला होननाय बायदिसो आरो ना। गांजेमा मासेबो मोनस्रला आरो। गांजेमा मोन बेफोरबायदि दुब्लि बारियाव मोनैनि थाखायनो जोंखिजाय गांजेमानि दामा गोबां जानानै दङ दा बिदिनो बिलो बायदिसिनाव। गुरनानै लाबोनाय बेफोरबायदि गांजेमा खांख्राइ ना गुर नाफोरनि बेसेना जोंनिखिजायै गोबां जानानै दं आरो। न'खरावहाय मोजाङैनो दङना नोंथांमोननिया
औ।
दासान्दि मा खालामगासिनो नोंथाङालाय।
औ आं बिदिनो न'आवनो रै न'आवनो थायो दा दैज्लां बोथोर नालाय जेरावबो थाङा
अ बिदिनो फरायगासिनो नामा नोंथाङालाय
औ आं फरायनायखौ माने बाद होथ'बाय बिए थट्रिस जनसिम फरायना
अ बि कमप्लिट खालामदि आरोना नोंथाङा।
ओ
ओरैनो माबाफोर प्रब्लेम जादोंमोन नामा नोंथांनियाव।
औ माने जाय सिमाजों सिमा माने गैया जानो हादों आरो।
अ बिदिनो गुबुन जायगाफोरावहाय दावबायनो गोसो गैया नामा नोंथाङा?
आंथ' थ थाङानो
बिदिनो लोगो लोगो गामि खाथिफोरावहाय। लोगोफोरजों बेरायनो। खाथि खाला। बेरायनो्रा जायगा बेफोर बायदिफोरनावहाय बार जाहैलाबायनो दाथ' गोबां गरमनाा बोथोरा। गरमजोंनो जोङो न'आवबो थानो हाया। न' सिङावबो थाबाय थानो हाया दंफां सायहाफोराव थाबाबो गोबां गरम जायोना। बेफोरबायदिखौहाय बावगारनो थाखाय एसे एनै बाहहेरायावहाय ओंखारलांनो बेफोरबायदि गोसो जायो जाया नामा नोंथाङा?
औ जायो बिदिनो बांद्राय लोगोफोरजोंनो थाङो बेरायनो आरो। बिदिनो सब फिसाफोराव थांलाबायो माबलाबाला।
खोन लङा नोंथाङा?
औ खोनादों।
ओरैनो ओ नोंथांमोनहा न'खराव साबेसे दङ
औ जोंना आइ बाबा ओमफ्राय फंबाय सासे ओमफ्राय आं आब सासे दंमोन माने हाबा जाबाय
गासिबो मोजाङैनो दङना
नोंथांमोनना
जोंहाबो न'खरावहाय आइ बाबा दङ ओमफ्राय फंबाय दङ आरोना फंबाय सानैया फरायगासिनो दङ
जोंहाबो फंबाया फरायगासिनो
अ
औ बि बि ए कमप्लिद जासिगोन आरोे
औ नोंथांमोनखैजैहाय गायनाय फुनायफ्रा ओ जोबजोबबायानो नामा
औ बिदिनो जोबफ्रामबायानो माने गोजान गोजानाव दं आरो गामिनिखो औ जोबजोब्बाय
गामि खाथिनिया जोबबाय आरोना
औ औ आगोलावथ माने ओइ माने आगोल खोनसेयावथ माने बिदिनो अखाया गैयिनि थाखाय माने थाब जायाखैमोन एबार आरो अखा थाब जाबायना बिदि बिदिनो जेथो मांखोनिफ्रायनो खोथिया फादना ज माने गायनाया थाब जाबाय आरो एबार बे अखानि लोगोआवसो जायोनालाय दैज्लां बोथोराबो जों माने अखा हायाबा जों माइ गायनो हाया
औ दे होमबा नोंथां ओ नोंथांजोंनो सावरायनानै ओ गोजोननाय थाबाय दथनोसै होनबा
औ